हेल'
हेल' हेल'
औ नोंथां खुलुमबाय।
खुलुमबाय।
ओ आं नोंथांजों फिन राय्लायबावनो कल हरदों।
औ दे।
ओ, नोंथांजों ससियेल मिडियानि सायाव सावरायनो सानदों एबारहाय।
औ, ससियेल मिडिया जोबोर इन्ट्रेस्टिं टपिक बे।
अखे। ओम, होमबा गिबियावनो जोङो ससियेल मिडिया होनबाथ' जों मिथिखायो बेयो मोनसे अनलाइन प्लेटफर्म। जेरै ओ, मुंदांखा मुंदांखा जेरै फेसबुक, वाटसेएप, इउटुब, टुइटार आरो बायदि बायदि गोबां रोखोमै दंबावोना?
औ औ।
औ नोंथाङा एसे खिन्थानो हागोन नामा ससियेल मिडियानि सायाव
ससियेल मिडिया मतलब ससियेल मतलब समाज मिथिखायो जानांगौ मिडिया माने मोनसे खौरां थायनायनि राहा आरो ना त ससियेल मिडिया ले फर्मस होनना बुङोबाथाय माने बेवहाय गोबां गोबां प्लेटफर्मफोर दं ससियेल मिडियायाव जाय जों इन्टारनेटनि जोहै माने इन्टारनेटनि हेफाजाबजों बाहायनो हायो ससियेल मेडियायाव माने जों मानसिफोरा माने गोबां गोजान गोजान जायगानि मानसिफोरा लोगो मोनलायनायनि मोनसे मा होनो बेखौ लोगो मोनलायनायनि मोनसे जायगा बुंनो हागोन आरो ना। जोबोर गोजान गोजान जायगायाव थादोबाबो जों बे मानसिजों का-कानेक्ट जालायनो हादों आरो ना। ससियेल मिडियानि नि जो है। बिदिनो बियो जोबोर माने मोनसे जोबोर मोजां आयदा समाजनि मानसिफोरखौ ज' खालामनायनि थाखाय मान जोङो गावबा गाव नि सोमोन्दै मिथिलाय होनायनि थाखाय
औ
आरो बेनि गेजेरजों गोबां खौरां गोबां गुबुन गुबुन हादोराव सोलिबाय थानाय खौरांफोरखौबो जोङो मोननो हायो।
नंगौ
औ
उम दा ससियेल मेडियायाव जोङो जेनेबा जोंनि सुबुंफ्रा जोंनि ओनसोलाव जोंनि सुबुंफ्रा बांसिनैनो आं नुनायाव बांसिनैनो मानसिफ्रा फेसबुकखौ बाहायो बा ववाट्सएप बाहायो बा इयउथुब एसे खिन्थु ओ टुइटारफोराव एसे खमखौ नुयोना? टुइटार बा टेलिग्राम एसे खमखौ नुनो मोनो जोंनि जोंनि ओनसोलाव आरोखि।
औ
औ दा ओमफ्राय फेसबुक फेसबुकआव दा जोंनि ओनसोलाव नै ओ गोबां जेनेबा जोंनि ओ सुबुंफोरा गोबां फेसबुकवनो नांथाबनानै थादों आरोखि जेरै रांफोर खामाय आरजिनो थाखाय बा इउटुबफ्राव इउटुबफोरजोंबो नांथाबनानै थादों रांफोर आरजिनो थाखाय जेरै ब्लगफोर बानायनानै बा गावनि रोंगौथिफोरखौ देखायनो थाखाय जेरै मोसा सानाय गान खननाय आरो बायदि बायदि। नंगौ ना? होमबा जों बुंनो थाङोब्ला माने ओ ससियेल मेडियाया गोनांथि आरो गोगोमनो जेरै फेसबुकफ्रा गोबां गोनांथि जेनेबा सोरबा सासे सुबुङा गावनि रोंगौथिखौ अबेबा प्लेटफर्मफ्राव अबेबा फिजिकेल प्लेटफर्मफ्राव जेनेबा देखायहैनो हाथाराबाबो बियो ओ भिडिअ खेबनानै बियो आपलड खालामनानै दिन्थिनो हायो आरोखि गावनि रोंगौथिखौ नोंगौना?
औ औ
औ होमबा बेयो
औ
औ बेफोरो अ बेनिफिटसजों बिराद हुदा दं आरोखि ना मा मा मुलाम्फा दं ससियेल मिडियानि सायाव नोंथाङा एसे मुलाम्फाफोरखौ एसे खिन्थाबावनो हागोन नामा आंनो?
ससियेल मिडियानि मुलाम्फा होनबाथाय मोनसे गुबै मुलाम्फायानो जाबाय जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां खौरांफोरखौ मिथिनो मोनो जोबोर गोजान जेरै- आमेरिकायाव माबा जादों बा ओ जोङो बेखौ मिथि आमेरिकायाव थांलायनाङा जों बेनिफ्रायनो मिथिनो हायो। बेयो मोनसे गुबै मुलाम फा जायखौ माने गासै सुबुंफोरानो लानो हायो। ओमफाय रां थाखा फैसा खामायनायनि आयदायावबा माने गोबां ससियेल मेडियाफोराव माने मनिटाइस खालामनो हायो जेरै नों ओ भिडिअफोर आप लड खालामनानै नों माबा मोनसे गावनि टपिक माने आयदा सायख'ना लानानै नों बेवहाय रेगुलार भिडिअ' बानायबाय थायोबाथाय बेवहाय मोनसे सिगनिफिकेन्ट माने मोनसे एमाउन्टनि ओ भिउफोर फैबाथाय बेवहाय माने मनिटाइस जालाङो एकाउन्ट आ त' बेफोर भिडिअ फोरनि थाखाय बेफोर प्लेटफर्मनि फारसेनिफ्राय फैसा मोननाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो ओमफ्राय खायसे खायसे माबाफोराव साबसक्रिपसननिबो माबा थायो ससियेल मिडिया माबाफोराव जेनेबा साबसक्रिपसन खामनो थाखाय ए जेनेबा जायफोर साबसक्रिपसन लागोन बेयो फैसा होनांगौ जायो। ओमफ्राय खायसे बिदियाव ओम फाय जायफोरबाथाय मनिटाइस खामना लायो बिसोरो ओ फैसा मोन फैसाखौ गावसोर मोननो हायो आरो
औ नंगौ आरो बुंनो आरो सोलोंथाइनि बिथिङावबो माने ओ मोजां फुंखा आरोखि ना सोलोंथाइनि थाखाय बेफोरो इउटुबा जेरै ओ जेरै गोदोहाय जेनेबा लकडाउन जानाय समाव ओ फराय-फरायसाफ्रा जेनेबा फरायसालि बा कलेजफ्राव थांनो हायाखैमोन बाहाय बिसोरो इउटुबनि थ्रुयै माने बिसोरो अनलाइन सोलोंथाइ लानो हादोंमोन आरो ना
औ औ
औ होमबा दायो होन जेनेबा बिराद नांगौ आरोखि जोंनो बेफोर बुस्थुखौ ओमफ्राय ओ जेनेबा ओ एवारनेस केमपेन मा होनगोन बेखौ? जेनेबा मोनसे एवारनेस माबाफोर प्रग्राम बानायो औ औ बे एवारनेस प्रग्राम बानायनो थाखाय मोनसे जेनेबा पस्टारफोर बानायनानै आपल'ड खालामनानै बिदिनो ज' लिंनो हायो आरोखि जोंथ बेजोंनो दुथ' मुलाम्फा जाबाय आरो लोगोसे बेजोंनो जेनेबा ओ दिसएदभान्टेजफोर थायोना बेफोरनि सायाव माबा होनगोन नामा नोंथाङा?
दिसएदभान्टेजाव बुंनो थाङोब्ला जे ओ माने बेैफोर मानसिनि सायाव सोनारो जे सासे मान मानसिया जुदि मोजां साननाय हनायनिबाथाय बेयो गासैबो बुस्थुफोरखौनो मोजां राहायैनो बाहायखागोन बादि जेनेबा जसे ससियेल मिडया खौ जेनेबा गाज्रिथिनि थाखाय माने सामटाइमस मा होनो हे-हेकिं खालामनायनि थाखाय ओमफफ्राय मा नो रां फैसा हेकिं खालामनानै रां फैसा बिनायदि स्केमारफोर बेफोरफोरा गोबां बाहायो आरोना स्केमार फोरा आरोदि सोरखौबा स्केम खालामनो थाखाय आरो बिदिनो मालाबा बिदि फैसा थाखानि बिराद माबा होगोन बेवहाय बिसोरो पस्टारफोर फोसावलाबायगोन ओमफ्राय गोबां जाय। फोरबा साननो बारा हास'वा मानसिफोर जायफोर स्केमफोरनि बागै मोजाङै मिथिया बिस बिसोरो माने बिसोरनि नंखाय फोसावलाबायनायखौनो, थार सानना लानानै बेवहाय बाहागो लाहैयो। बिदिनो स्केम खालामजायो। बेयो मोनसे जेनेबा मोब ससियेल मिेडियानि माबा बे खाबुथ' नङा। बे माने माने मानसिफोरा मोजाङै सोलोंथाइ मोना आरोना। थ' बेवहाय बिसोरो बिदि गाज्रि माबायाव कार्जि ्रेपफोराव माने फासि लांनाय जायो।
औ माने सुबुङा माने बेखौ मोजाङै नायबिजिरनांगोन आरोखि। बे सिगाङाव माने बुस्थुआ नंगौ नना नङा मोजां नंगौ ना नङा।
औ बेबो मोनसे जाहानखे जोङो गथ'फोरनिफ्राय ससियेल मिडिया। खुदिया बाहायनायखौ गोजानाव लाखिनांगौ, मानोना गथ'फोरा मोजां गाज्रि बिजिरनो हाख'वा जायो। द'। बेनि थाखाय गथ'फोरनिफ्राय ससियेल मिडियाखौ गोजानाव लाखि। लाखिनांगौ आरो जेब्लासिम बिसोरो गावनि हारसिं साननो हरनो हानाय जाया। अब्लासिम बिसोरखौ बिब्दि माबायाव ससियेल मिेडियानि एपफोराव एंगेज खालामनो नाङा। जुदिअ माबाफोर ना इउटुबब। फोर नायहोदों। बिमा बिफाफोरा खाथियाव थाफानानै बिसोरो मा मा नायदों मा थुदों बेखौ मोजाङैनो मनिटर खालामनांगौ आरो ना।
औ नंगौ औ आरो। जेनेबा एडिक्सनबो जायो।
औ एडिकसन जायो।
आरो लोगोसे जेनेबा फरायनायनिफ्राय एसे डाइभार्ट जायोना माबाया?
औ औ औ।
औ। दा बुंनो थाङोबा नोंथां। औ बुं दे नोंथां। बुं।
मेलेमा डाइभार्ट जायो माने ससियेल मिडियायाव खालि मोजां खौरांल' नङा माने जे अ इन्टार। टेनमेन्टनि मानसिफोरखौ रंजाहोनायनि गोबां माबा थायो आरोना। जायनि फारसे जोंना बांसिन। गोसो जायो माने मोनसे मिनिंफु फुल निउस नायनो थाखा नायनायनि अनगा जोङो इन्टारटेनमेन्टखौ नायनो मोजांसिन मोनगोन आरो ना। बेफोरखौनो एसे गावनि गोसोनि रंजानायनि थाखायनो नायै नायैनो बेखौ हदायबो मोननो थाखायनो इदि एडिक्सन जालाङा आरो। बेनोनो बुंहांदोंमोन?
औ आं बुंनाया जेनेबा ओ बाहायदि ओ मुलाम्फाबो थाबाय आरो लोगोसे नेगेटिभबो थाबाय नंगौना होनबा खिन्थु थेवब्लाबो जोंनो ससियेल मेडियाया जोंनि जिउआव बिराद गोनांथार
औ
नंगौना नोंथां?
नंगौ औ।
औ होमबा दा नोंथां एसेयावनो आं नोंथांजों ससियेल मेडियानि सायाव सावरायनानै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय आरो ससियेल मेडियाया माबायदि गोनां माबायदि मुलाम्फा माबायदि गाज्रि यै बाहायबा मा जायो बेफोरखौ मिथिनो मोनबाय होमबा नोंथांजों एसेयावनो जाथ'सिगोन नामा नोंथां?
औ दे जाथ'सिगोन दे।
औ दे नोंथां दे।